खोनादों। हेल' खोनादोंना?
खोनादों नोथां।
औ खोनाबाय खोनाबाय। दे बिदिबा जों दायो नोंथाङा एसे सिगां अ दायो मानि बिथिङाव सावरायनो बिदिबा नोंथाङा फोरमायदो बिदिबा।
औ आं इन्टारनेटनि सायाव सावरायनो सानदों आरो।
नोंगौ।
जेनेब्ला इन्टारनेट बाहायब्लाथ' जोङो मोजाङावबो बाहायनाय जायो गाज्रियावबो बाहायनाय जायो नालाय नोंथां। बिनि बागै एसे सावरायनो सानदों आरो। रो आं नोंथां।
नोंगौ।
इन्टारनेट बुङोब्लाथ' जों वार्ल्ड वाइड वेब। डाब्लिउ डाब्लिउ डाब्लिउ जायखौ जों बुङो। ओ गिदिरनिफ्राय फिसा जों गासिबखौबो नागिरना मोनजोबनो थाङो बा सोलोंथाइनि बागै बो जोङो बा माबा मोनसे रोङैखौबो जोङो रोंनो थाखाय बा आबादनि बागैनो बा जामुं संनायनि बागैनो जों दा जिखुनु जायाबाबो जों मोननो हायो आरो गाज्रिबोथ' जोङो जेनेबा नायबाय थानाय गोबाव ओरैनो सम हगारनाय गेम गेलेनाय दुइ तिन सारि खन्था बेयाव बेफोरबायदि बेफोर गाज्रि दा बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे बुंफोर ना होनो हागोन ना
औ नंगौ इन्टारनेट होनोबाथ' जों नै जोंनि मुगायाव बा जोंनि आथिखालावहा दायो बियो जोबोद मोनसे आंगो जाना फैबाय आरोना जोंनि मोनसे साम फ्रोमबोनि जिउआव जों खामानि मावबाय थानाय बेफोरबायदि आंगो गारनो हायै जोंजों नांथाबना थानाय बे इन्टारनेटआ जों इन्टारनेट गैयाबानो आथिखालावथ' सानना लायो जे इन्टारनेट गैयाबा जों जेबो खामानिखौनो मावनो हाला बेबादि जाहैदों आरो नोंथां औ नोंथाङा नाय इन्टारनेटआव ओरैबदि दायो सुबिदाफोर जाबाय नोंथाङा गोदो आ जोङो जेब्ला टिभियावहा खेला बा जों खौरांफोर नायनो लुबैब्लाबो जों टिभियावसो नायनो गोनां जायोमोन बेबायदिनो जों नोंथाङा दा आखायावहा जेब्ला नोंनावहा स्मार्टफन फैनाय लोगो लोगोनो जों इन्टारनेट बाहायनानै जों बेवहायनो गासैबो नायजोबनो हायो जेरै नोंथाङा खौरांखौबो बा निउसखौबो बेयावनो नायनो हायो जिखुनु खेलाफोर सिनेमा बेफोर गासैखौबो मेथाइ खननाय मेथाइ रोजाबनाय बा मेथाइ ओ मोसानाय मुसुरनाय मावबा बेरायनाय ओ गासैबोखौनो जोङो इन्टारनेटआवनो नायजोबनो होयो आरो ना दायो नोंथांनो मा नोंथांनो मा इनफरमेसोन नांगौ बा जिखुनु बबेबा थांनाय ट्रेभेलिं ब्लग माबि माबा बेफोरखौ गासैखौबो जों इन्टारनेटआवनो मोननाय जायो दानिया बेबो ओ बेनि थाखाय इन्टारनेटआ जोबोद आंगो जाबाय जोंनि समाज बा जोंनि जिबआव सुबुंनि जिउआवहाय दायो आरो बेबायदिनो इन्टारनेटआ एसे मानसिफोरनि जिउआवहा गाज्रि गोहोमबो खोलैयो बेफोरनो जायो बै इन्टारनेटखौ नों माब्रै बाहायदों नोंथाङा मोजां खामानियाव बाहायदों ना गाज्रि खामानियाव बाहायदों आथिखालावथ' इन्टारनेटावहा नोंथाङा गासैबो गासैबो जि नांगौ नोंथांनो जि इनफरमेसन नांगौ जि नायनो लुबैदों बेखौनो नुजोबो नालाय आरो बेबायदिनो आ ससियेल मिडियाफोर थायो दाना गोबां ससियेल मिडिया प्लेटफर्मफोर दङ दा नोंथाङा ससियेल मिडियाआवहा माखौ नायना मोजां मोनो बेबो आरो नोंथाङा बांसिनै जुदि ससियेल मिडियायावनो थाबाय थायो बा इन्टारनेटआवनो थाबाय थायो अब्लानिया नोंथांनि जिउआवबो गाज्रि गोहोम खोलैयो बेयो मोनसे मावबाय थानाय हुदा जालाङो आरो नों थाङाबो आलदा खामानिफोर बा देहानियानो होन बा नोंथाङा थांना थानायनि दारै जिखुनु खामानि मावनाय बेफोर मावनायफोरा जोंनावहा गाज्रि गोहोम खोलैलाङो आरोना नोंथां इन्टारनेट बांसिन बाहायनायाबो बेफोरनो आरो मोजां खामानियावहा जुदि नोंथाङा मोजाङै बाहायदों इन्टारनेटखौ अब्ला नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां आरो ना इन्टारनेटआ बेनो गासैबो गासैबो बुस्थुआनो बा गासैबो जिरादानो गासैबो जिरादानो बेनो नोंथाङा जुदि मोजां बाहायोबा मोजां गाज्रि बाहायबा गाज्रि नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां गासिबो माने मोनसे मोजां मोजां साइद आरो मोनसे गाज्रि साइद थाख नङा होमबा
नंगौ नंगौ
औ दा जों मोजां साइद होनोब्लाथ' जों गोदोथ' जों लामा सामा दावबायनायावबो जोङो माने गोबां खस्थ' जायोमोन नङा होमबा नोंथां दा इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगो जोंहा गुगोल मेप दङ एप्पोल मेप दङ आरो बायदिसिना बांसिन सोलिनायाथ' जोंना गुगोल मेपआनो दायो बेफोरबो दङ आरो गाज्रि होनोब्ला जोङो इन्टारनेटजों लोगोसे साइबार क्राइमबो फैयो आरो जोंनि पार्सनेल प्राइभेसि पलिसिसबो फैयो आरो एडिकसन नोंथाङा बुंनाय बायदिब्ला जे बांसिन नायबाय थायो बा इन्टारनेटआवनो गोै गोलैसोना थायोब्ला जोंनि देहा सोलेरफ्राबो बादुला जालांनो हमो आरो बांसिनों मबाइलावनो बा इन्टारनेटावनो हाबसोना थायोबा नोंहा बाहेरायाव ओंखारनोबो बादुला जालांनायजों लोगोसे ससियेलि नों मानसिफोरजों रायलायनो हायियाव नोंहा ससियेल आइसलेसन जेनबा ससियेल इन्ट्रेकसना खम जानायनि जाहोनाव नोङो मानसिफोरजोंबो मोजां रायलायनो सावरायनो हानो नागिरा बेफोरबायदि जानानै फैयो आरोना नोंथां मोजाङाव होनोब्ला थ जों मा बुंनो सोलोंथाइखौ इन्टारनेट जोंनि थाखाय मोनसे सोलोंथाइबो होननानै बुंजायो जोङो जोङो इन्टारनेट इन्टारनेटनि थ्रुयैनो जोङो अनलाइन इडुकेसनबो लाजायो बा जोङो फ्रि टाइमाव जोंनि माम माइन्डखौ फ्रेस खालामनो थाखायबो जोङो माबा - माबि सावगारि नायनानै बबा माबा मोनसे इनफरमेसन लानो हायो बेफोरबायदि आरो दा खौ जोङो नै दावबायनो थाखायबो जोङो टेक्सि बुक खालामनो बा सहराव दावबायनो थाखायबो जोङो टेक्सि बुक खालामनो बा बाइक बुक खालामनोबो जोङो इन्टारनेट नांगौ जायो आरो आजि खालिथ' इन्टारनेट होननाय लोगो लोगो जों बासनि ट्रेननि गासैनिबो टिकेटखौ जों गावनि आखायावनो आखाइजोंनो गावनो बुकिं खालामनो हायो आरो नोंथां ना
औ नंगौ नोंथां नोंथां बुंनाया सैथो दा बेबायदिनो इन्टारनेटआ जोंनि जिउआव गोहोम गोलैबाय आरो ना दायोजों जोंनि इन्टारनेट बि दायो इन्टारनेट गैयाबा जोंहा दायो जों थानो हाला नाय बाददि जाहैबाय आरो गासैबो बेफोरो जोंनो गोरलै औ नंगौ गासैबो बिथिं सिङावनो इन्टारनेटआ जोबोद खामानिफोरखौ जोबोद गोरलै खालामना होबाय आरो जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बेबायदिनो सुबुं समाजाव जोबोद गोहोम खोलैबाय आरो दायो बेनो जोंनावहा एसे बुंनांगौ बाथ्राया जाहैबायदि इन्टारनेटआ जोंखौ सोलोंथायाइाव माबोरै जोंखौ महद खालामदों बा हेफाजाब होदों नोंगौ जोंखौ गोबां बिथिङावनो इन्टारनेटा जोंखौ सोलों य बिथिङाव जोबोद मदद होबोदों बा होबा होगासिनो दासिमबो जेरै आं नोंथांनि सिगाङावनो एसे फोरमायनोसै जोंनाव थ' जिखुनु जों लेखाफोरखौ जों गावनि लेखा बानायनाय बा लेखाजोंसो फरायो बा बहिफोराव लिरनानैसो जों फरायो नङा होमबा बेबायदिनो जोङो दानि आथ थिखालाव इन्टारनेटआ बांसिन जानाय लोगोबा इन्टारनेट फैनाय लोगो - लोगोनो जोंङाव जो खौ लेखा बेबायदि लाबानो जोङो जिखुनु नोंथांनि मबाइल फन बा लेपटपफोरावनो नोंथाङा बेनि पिडि एफ फाइल दिहुननानै बेबादि जों सफ्ट कपि बादि नायनानै फरायनोबो हायो नायनोबो हायो आरोना नोंथां बेहायनो नोंथाङा नोंथांहा बेबायदि खरसाफ्रा खमिबाय नङा होमबा नोंथाङा जुदि बेफोरखौ बेहाय इन्टारनेट गैयामबा नोंथाङा लेखा बायनांगौमोन बा लेखा लिरनांगौमोन बेहायनो जोंहा लेखानि खरसा खमिबाय आरो जोंहा लेखाखौ जो जों माजों बानाय दं फांफोरजोंसो बानायो औवा दंफां बा जिखुनु दंफांजों बानायो बेबो जोंहा दंफांफ्राबो बासिनो हमदों दंफां दाननायाबो बासिदों बेफोरनि जाउनावहा जेरावहा जोंहा सिगाङाव हमना ला आ बोसोरावहा नैजौ कौटि बा नैजि - नैजि कौटि हमबाय आरो ना बिदिन थि बिबायदिहै औ बे बेनि ना नम्बरा बांसिन जानो हागौ बां ओरैनो नैजि कौटि फिफां दंफां दानोमोनबा जों बोसोराव अब्लानिया दायो इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगो जों फिफां दाननाय माने फिफां दानानै स सो लेखा बानायोमोन नालाय गोदो बा दाबो बानायो औ लेखा लेखा बिलाइ बानायो बेबायदिनो जों बेखौ लेखा बिलाइ बानायनायखौ खमायहोनो हादों नैजि कौटि जों दंफां दाननांगौ जायोबा बोसोरावहा दायो जि कौटि दानगासिनो बा खमिबायना दाननाया बेबायदि जादों आरो नोंथां दंफां बेखायनो इन्टारनेटआ बेखौ गोहोम खोलैदों आरो बेबायदियावहा मोजाङैनो मा जोंनि सुबुंनि जिउआवहा मोजां गोहोम खोलैहोदों होननानै आं सानदों आरोना बे खोथाखौ
औ नोंथां दाथ ओ ओ जोंना भारत सोरखाराबो इ सारभिसेसाव बिसास खालामो नालाय दाथ जों उम ओ गोदोनि बायदि बेंकआव लाइन जाहैनानै फैसा थाखाबो बरन नांगौ जाया मबाइलजों नो पेमेट खालामनो हायो बेफोरनि बागै नोंथाङा मा सानो
नंगौ नोंथां ओ जोंहा जोबोद गोरलै खालामामना होबाय गोदो जों बेंकाव थांनानै लाइन जानांगौ जायोमोन गोबां गरम बा गुदुं थासारियाव खस्थयै जों गोबाव सम थानानै जों बेफोर खामानिखौ मावनांगौ जायोमोन दायोज नोंथांनि आखायावहा स्मार्टफन लोगो लोगो बा मबाइल फन फैनाय लोगो लोगोनो जोंनि इन्टारनेटजों इन्टारनेट फैनायजों जों गासैबो गावनि खामानिखौ मावजोबना लानो हायोबा नोंथाङा ओ ब्रान्सआवहा बेंक ब्रान्साव थांलायनो नाङा जायो मालाबा नोंथाङा अनलाइननो होजोबनो हायो आरो गासैखौबो जेरै नोंथाङा फैसानि ओ दिपजिटखौनो होन बा दिहुनन्नायखौनो होन सोरनोबा फैसा हरनांगौ नोंथाङा हमना ला औ रांखौ नोंथाङा हरनांगौ बै मानसिनो बे मानसिया थायोनो दिल्लीयाव आरो नोंथाङा हरदों आसामनिफ्राय अब्लानिया नोंथांनावथ सिगांथ जोंनाव मानि अर्डारसो जायोमोन ओ जोंनोल बे लाइजाम सोग्रा द थायोमोनना जोंनाव लाइजाम सोग्रा पस्ट अफिस होनना बुङो पाइ पस्ट अफिसनिजोंसो जोङो मानि अर्डार खामोमोन गोदो दायो नै नों थांनाव इन्टारनेट फैनाय लोगो लोगो हो नोंथाङा अ अनलाइननो हरजायो आरोना फैसाखौ बेबायदि जाबाय आरो नोंथां
उम जोंहा समाब बो जाबाय जोङो रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां दे दे जाबाय बिदिबा नोंथांजों रायज्लायनानै मोजां मोनबाय आरो इयुनाव मोजाङै नोंथाङा मोजाङै देहा सावस्रि लानानै मोजाङै थागोन होननानै आं आसा खालामो
औ नोंथांनिसिमबो जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां
दे गोजोनथों बिदिबा